हेल'। हेल' औ खुलुमबाय नोंथां। मा खालाम हेल' औ खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां।
मा खालामबाय दं ओरैनो।
औ नै ओरैनो दसे जिरायना दंथ'यो।
अ। ओं। आङो मोनसे बाथ्रा सावरायनो सानदोमोन र' नोंथांजों। औ जेनेबा ओ नोंथाङा बोथोरनि बोथोरनि बागै मिथिगौ नामा?
औ दा बोथोरनि बागै ओरैनो एसे मिथिगौ जेरै गोजां बोथोर थायो गरम बोथोर थायो जेरै बे मोननैखौ मिथिगो आरो दा जोङो गरम बोथोराव दाथ' गरम बोथोर सोलिबाय दं। जेराव औ औ। दा गोबां अखा हानाय नुनो मोनदों आरो नै दा साननैसोआव सान्दुङाबो जोबोर गोसा दुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो
औ औ दाथ' सान्दुंजोनो थानोनो हाया जादो।
औ दा औ फोथाराव माइ गायनायफोर माइ गायनाय फोराबो बा हालेवग्राफोराबो जोबोर खस्थ' मोननायखौ नुनो मोन्दों आरो
औ औ
औ
दा लोगोसे अखाबो नांगौ अखा गैयाब्ला बो जाया औ अखाखौबो नांगौ जायो
औ
दा जेनेबा गोजां दाथ' गरम गोलोम बोथोर नङा होमबा? गोलोम बोथोराव ओरैनो मा मा मा मा खामानि मावनाय जायो मा मा आबाद आबाद मावनाय जायो आरो मा मा फिथाइ जानाय जायो ओरैनो?
औ दा जोंथ' नुबोबाय थानाय हिसाबै दा गाहाय आबादा जोंनिया माइखौ गायनाय जायो जोंनि दा गरम बोथोराव आरो माइजों लोगोसे गोजौ जायगायाव बिदिनो बाय सिना सिबिनफोर गायनाय जायो आरो
औ सिबिंबो गायफादेरनाय जायो आरोना सिबिंखौ ओरैनो बोरियावसो गायनाय जायो ना गिसि हायाव गायनाय जायो?
औ दा जायगाखौ एसे गिसियैनो लाखिनाय जायो आरो थेवबो बांद्राय दै दैनि गोनांथि जाया। बांद्राय दैजोंबा औ औ दा गोजौ हायाव बा बोरि हायाव बे सिबिंखौ गायनाय जायो आरो
उम उम उम नुनो मोनो मालाबा ओरैनो लामाफोराव थांबा ओरैनो बेलेकआव बेलेक जायगायाव हान्थि लाङोबा लामा लामा ओरैनो सिबिंखौबो फो फानाय नुयो आरो औ लामा सेर सेर
औ दा जोंनिथिंबो औ जोंनिथिंबो ओरै नुनो मोनदों आरो जेरै लामानि सेर सेर ओरै माने गायो ओरै सिबिंखौ फोनानै होनाय नुनो मोनो। जेरै औ
ओरैनोथ' सिबिंनि आबाद मावनाया बे गरम बोथोरावनो ना गोजां बोथोरावबो गायजायो बेखौ सिबिंनि आबाद
बेखौ आङो मिथियाखै मोजाङै जेरै दा जोंना गरम बोथोर बोथ्राव गाहायहैबोला ओरै माने जेरै जोंनि आसलथे बेखौ गरम बोथोर बोथोराव गायजाया गरम बोथोर जोबनायनि उनाव जेरै एसे गुसु जाहांबोला बे खौ गायनाय जायो आरो आरो जेरै मागो समाव माने ग्रोब
ग्रोब अ फिथानि थाखाय जेनेबाना? औ औ।
थेवबो खायसे मानसि फोरा जेरै गोजौ हाफोराव दा माइ गायजाया नालाय बेनिखायनो गायनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो
अ गायनानै दोनखायो आरो ना किसुमान उम उम उम ओरैनोथ' माइखौ बांद्राय बांद्राय दैबाना जानायावबो गायजायादां ना?
औ औ नंगौ।
उम उम दाथ' ओरैनो दै आंओ खोनानो मोनदोंमोन अबेबा बेलेग जायगायाव आरो दा जेनेबा माइखौ गायालासिनो ओ बेलेग आबाद मावनायबो नुदोंमोन आरो बे फामि बिबार ना मायबा बिबारमोन बियो जाय सा थब्ल' बि थब्ल' बिबारखौनो होनदों, थब्ल' बिबारखौबो गायनाय गायनाय खोनादोंमोन आरो मा नुदोंमोन आरो आङो बे मोखां बिजाबनि थ्रुयैनो नुदोंमोन आरो आं उम‌। बेफोरखौबो गायजायोदां,
औ औ बेखौथ' औ आं बेखौ मिथिया ओरै नुफेरनाय जायाखै आरो औ दा जोंनिया औ ग-ग-गरम बो- थोरनि दा जिखिनि जों नुबोदों जोंनि माइ गायनायानो जोंनि गाहाय आबादखौ नुनो मोन- दों आरो औ। आरो दा जेरै फिथाइ सामथाइनिबो फिथाइ सामथायाइखौ नायबोला जोंनि सोरगिदिंआव खान्थालखौ नुनो मोनो आरो थाइजौ नुनो मोनो बा लिसु औ आरो लेथुखुफोर नुनायखौ मोनो आरो औ औ जामबो नुनो मोनो औ।
जाम फिसा गिदिर
औ
उम उम दा ओरैनोथ' बोथोरा बोथोर जोबनायनि ओरैनो बेफोरखौनो जानाय जायो नोङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
औ उम उम।
दा आरो दाथ' गरम बोथोराव बेखिनि जाबाय आरो गोजां बोथोरावबो माखासे दङ' औ। जेरै- बे गोजां बोथोराव मा जायो जोंनि बारहावाया गुसु जायो आरो, जेरै औ सानाव थानो मोजां मोनो दाथ' जों गरम बोथोराव सानाव थानो गोब्राब मोनो आरो एसे गुदुं गुदुंखौ बाराद्राय मोनो जाययाव जोंनि मो दोरोमाव जोबोर गोलोमदै ओंखारनायखौ नुनो मोनो आरो बा जोङो मोजाङै जि जोमखौ जोमनो हायि- खौ नुनो मोनदों नाथाय जेरै दा गोजां बोथोराव मोजां जायो आरो जि- फोर जोमनानै थानो हायो बा जों बेरायनायावबो एसेबां ओरै खस्थ' मोना आरो। जोङो खायफा खेलाफोरबो गे मोजाङै गेलेनो हायो।
उम उम।
जेरै जों दा एक्सारसाइस खालामनाय जायो नङा होमबा बेफोरखौबो मोजाङैनो खालामनो हायो आरो।
औ औ नोंगौ।
औ औ आरो जोंनि दा ओ जा जानाय लोंनायफोर थायो दाथ' जोंनि गरम बो- फथोराव थाब थाब सेवनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ ओंखाम ओंख्रिफोरा जेनेबा संनानै दोनजा- खाया आरो जेनेबा ओं।
नाथाय बेखौ जों गोजां बोथोराव गोबाव समहालागि मोजाङैनो थानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ जेरै बेदरफोर बेदर ओंख्रिफोर संनानै दोनोबानो जेनेबा अमा बेदरानो जा, उम ना ना ना बा ब्रयलार बेदरानो जा जेनेबा जों संना दोननानै दै- बे सं बे बेदराव जुदि दै थायोब्ला बेयो बेयो अखानायै बा बेलासिफोरावबो थानाय नोङा बे सेवखायो आरो। सेवनायखौ नुनो मोनो आरो जों।
औ। ओ दा जों मिथिनायावथ'। आरो मोनसे जे गोजां बोथोराव जोङो। मोजाङै उन्दुनो हायो आरो।
औ-औ।
जेरै- जों कम्बलफोर जोमनानै ओ मोजाङैनो उन्दुनो हायो नाथाय। गरम दिनाव जोङो औ जोबोर उन्दुनायखौ खस्थ'बो मो नाय नुनो मोनो आरो जेरै- जों। औ फेन नङाबा उन्दुनो हाया जायो।
थामफै-थामफैनि। थाखायबो थानो हायि जायो जेनेबा जेरै- औवासिं। फोर फोरनिया जोबोर खस्थ' जायोना थाम्फैनि थाखाय। उन जोंनि गामि। गामि ओनसोलावफोरावथ' दा होम। बे ओ दंफां-लाइफां आरो बे। उम दंफां लाइफांजोंथ' बे एख' जाया खिन्थु। दा बे ओ। औवा औवाखौ जोङो जायखौ जोङो गायो। न' खाथिफोराव गायनानै लायोना मानसिफोरा बेनि थाखाय। औवानिथो औवानिजोंनो बे थाम्फैया उजिनानै फैयो। औवा गारजि गोफोन। गारनायजों लोगोसे बेजोंनो। बेखायनो जों साबधान थानांगौ जायो आरो।
नंगौ-नंगौ औ ग गोजां बोथोरावलाय थाम्फैया जोबोर। खम जायोबा गैयाखोनो बुंनो हायो। औ नाथाय जों गोर गरम बोथ थोराव ओरैनो गरमजों खस्थ' मोनखायो आरो बेनि सायाव थाम्फै। गोबां थाम्फै फैनो हायो बे जोबोर रागा जोंथावना जायो आरो।
उम-उम ओरैनो हा हाबा। हाबा हुखाफोराथ' देक गल गगोलोम बोथोराव बिदि जानायखौ नुनो मोना। खोमाने।
औ-औ नोंगौ-नोंगौ औ। जोबोर खम आरो।
जोबोर खम आरो गो हाबा जानाया। खिन्थु उम। गोजां बोथोराव गोजां बोथोराव बांसिनानो हाबा जायो।
औ-औ नोंगौ-नोंगौ। दा जोङो नुनाय बादिब्ला बा मिथि जोंथ' गोदोनि। फ्रायनो मोनबोबाय थायो जे गोजां बो थोरावबो मालाबा जोबोर गोजांनाय जायो आरो जेरै-। जों थानो हालायै गोजांनायखौ नुनो मोनो औ खायसे खायसे जायगायाव। बेफोरखौ नुनो मोनो आरो जायनि जाहोनाव जों। ओ गोबां सुबुंफोरखौनो लोमजालाबायनाय नुनो मोनो बा सोरहाबा गुज जुनायखौ नुनो मोनो आरो।
उम-उम-उम।
औ आरो जोङो फुंनि समाव ओरै जोङो दाथ' जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा फुं फुङावनो फरायसालियाव थांनाय जायोना औ बिसोरो जेरै लामाखौनो नुलायलांखौ नुनो मोनो आरो जेरै जोबद खुवा खुनायखौ नुनो मोनो
ओम ओम गोजां बोथोराव आरो ओम नाथाय गोलोम बोथोराव फुङावनो सोराङो साना ओंखारो आरो फुङावनो सिखारनानै माबानो हायो आरो फरायनो हायो आरो
नंगौ नंगौ औ आरो जोङो गोजां बोथोराव जिखौ गोबां बुरजा नांगौ जायो आरो जेरै औ जेरै सुइटारनिफ्राय बा जेकेट बा गुदुं गस्ला गुदुं लंपेन्ट फोरफोरखौ गोनां जायो आरो औ आरो बै गोजां बोथोरफोराव सानफोराबो गुसुं गुसुं जायो आरो हरफोरा जोबोर गोलाव गोलाव जायो आरो
औ जोबोर गोलाव जायो
बा उन्दै उन्दै गथ'साफोर बा जोंनि बैसो जानाय ओ सुबुंफोरा एसे खस्थ' मोनो आरो बे गोजां बोथोराव
ओम
औ
दा गो-गोलोम बोथोराव एसांबो जिनि खस्थ' नङा जि गाननाय जोमनायनि बारा खस्थ' नङा गाननोसो हायै जाना
औ
ओम
जेरै दा गरम बोथोरफोराव आरो मा जायो जे जोबोर अखा हायो नङा होमबा बै अखा हानायनि जाहोनाव जोंनो नांगौ बायदि जोङो लाइनखौ मोननो हाया आरो जेरै कारेन्ट इलेक्ट्रिसिटिखौ माने बबेबा गोबां बार बारनानै हयथ' दंफां संफांफोर बायसिननानै जोंनि लाइनखौ थांहोयो आरो एबा जोङो हराव खस्थ' मोनो आरो जेरै सानावबो हरावबो बोरै खस्थ' मोननाय जायो आरो
ओम ओम
आरो जोंथ' दाबायदियाव बाहेरायाव खामानि मावनायाथ' जोबोर खस्थ'खौ नुनो मोनखादों औ आरो जों दा गरम बोथोराव जोबोर दै लोंनांगौ जायो जेरै जोंनि मोदोमाव दैनि जोबोर खम जायो आरो औ बे गरम बोथोर थोराव गोलोमनायजोंनो गलांजोबो नालाय
औ औ
दे बिदि ब्ला नोंथां गोबाव सम जाबाय नोंथांजों रायनाया औ दे दे औ नोंथां